हेलौ औ नोंथां नोंथांजों आं दसे सम रायलायनो हागोन नामा अ दे बिदिब्ला ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे थिनानै दोननाय जानाय मैगंनि बागै आरो ओ दोननाय जानो नाय थिनानै दोननाय जा ओ जाग्रा बेदरनि बागै नोंथां आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां फोरमायगोन।
औ दे बिदिबला एसे फोरमायलाय नोंथां।
थिनानै जानाय बेदरा मैगंना नोंथां
औ
बेफोरो जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जानाय मोनसे दोरोङारि जानाय आदार। ओ जानाय- लोंनाया जोंनि मोनसे दोरोङारि जानाय आदारखा आरोना।
औ।
थिनानै जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मैगं आरो बेदर मोननैयावबो जोङो मोननै बुस्थुखौबो जोङो थिनानै दोनना जानो हायो नंगौना नोंथां? जेरै जोङो मैगं होननानै बुङोब्ला मैगंनि गेजेराव मेवा गोखै मेवााखो जोङो गोथाङैबो जानो हायो आरो बेखौ जों इयुनाव माने गोबाव सम जानो बेखौ जोङो गोखै खालामनानैबो दोननो हायो। माने मेवाइखौ औवानिफ्राय दानना लायनानै
औ
फिसा- फिसा हानानै बेखौ जोङो मोनसे ब'यामावहाय सोना दोननो हायो जों बेखौ इयुनावबो जानो हायो आरो बे मेवा खौनो जोङो हाफ्लेनानै सान्दुंङाव फोराननानै दोननो हायो उनावहाय बेखौबो जोङो गोरान खालामनानै मोनसे बुस्थुआव जोङो सोनानै आराम सफानो दोननो हायो जाहाथे जों बेखौ इयुनावबो जाबाय थानो हायो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिनि अनगायैबो जोङो जेरै मुला बेद दार मुला बेदरखौबो जों गोथाङै संनानै जायो आरो बेखौ जोङो फ्लेनानै आरामनो बे मुलाखौ जों फुना लाबोनानै सुनानै साफा सुनानै जोङो एसे नांगौ जखानि फिसा फिसा ओ जखा मोनसे जखा लानानै जोङो हानानै आरामनो बेखौबो जोङो साफा सुनानै सान्दुंङाव फोराननानै गुन्द्रु खालामनानै दोनो बेखौ जोङो ओ इयुनाव जाहाथे जोङो। पावसोम थिनानै दोनना जानो हायो। बिनि‌ अगायैबो जों मोननो हायो खुमब्रा फिथाइ खुमब्रा फिथाइखौबो जों जोलै माने खुमब खुमब्रा जालाय। फिसा गोरलै समावनो जों। खुमब्राखौ जानाय जायो। आरो बे खुरग्राखौ। बिफाङावनो देरहोनानै गुफुर जाजासे फुरनाय होनो जायखौ बेखौ फुरजासे फुरनानै जों खुमब्राखौ गोरा राहोनानै बे खुमब्राखौबो जोङो दैज्लां दैज्लां बोथोर। खौ जानो थाखाय बा गोबाव। जाबाय थानो थाखाय जों बेखौ मोजांङै राहोनानै। उनाव रायोब्ला बे फिथाइखौ जोंङो। खाना दोननानै आरामनो ओ गोबाव सम जानो थाखाय दोननाय जायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ दा थार बाथ्राखौनो बुंदों।
औ औ बिनि अनगायैबो दंङ जोंनाव जोगोनार जोगोनार फिथाइखौबो जोङो गोरलै समावबो जायो आरो बेखौ थिना दोननो थाखाय जों बे खुमब्रा जोगोनार फिथाइखौ मोजांङै राहोनानै गोबाव समनि थाखाय माने गोबाव सम जाजाबाय थानायनि। थाखाय जों बेखौ राहोनानै आराम फोमोननानै दोननाय जायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो बिनि अनगायैबो बेरनि बेदरनि ओ माबायाव बुङोब्ला जोंङो अमा बेदर अमा बेदरखौ। जोंङो ओ गोथाङावनो माने ओंख्रि संनानैबो जायो आरो बे अमाखौ जोंङो फोराननानै दोनो फोराननानै जोंङो मोनसे बुस्थु भयाम बा जायखिजाया मोनसे बुस्थु प्लास्टिक जायखिजाया माबा मोनसेयाव जोंङो। बेखौ सोनानै। दोन हायो आराम फोराननानै। उनाव जों बेखौ। ओ उननि समाव जों गोसो जायोब्लानो जाहाथे बेखौ जानो हायो। बिनि अनगायैबो दंङ जोंङो। ना नाखौ जोंङो ना बोथोराव गुरना लायो। बा बबेबा हाखर हालायाव सारना लायो बा बिलो बिलो मोन। ओमफ्राय लाना फैयो नंगौनाा नोंथां। बै नाखौ जोंङो। जानो हानायखिनिखौ जानानै माखासेखौ जोंङो ओ थिन्नानै दोननो थाखाय जोंङो बेखौ सान्दुं गोसा। सायावहाय साफा सायनानै सुना फोराननानै गोरान बानायो नंगौना नोंथां बेखौ जोंङो गोरान खालामनानै भयामफोरावहाय आरामनो थिनानै दोननाय जायो उनाव जों बेखौ गोसो जाबानो गोबां रोखोम रोखोमनि मैगंजों गुबुन गुबुन संनानै जानो हायो आरो बे नाखौ ना गोरानखौ जोङो ओ नाब मोनसे नाफाम मुंनि मुवाबो बानायनानै दोननो हायो जायखौ जोंङो ओ ना गोरानखौ थोजासे ना गोरान लानानै थास' बिसं बै थास' बिसंखौ जोंङो लानानै बेखौ मोननैजों देनानै लानाय जायो बेखौ जोंङो उवालाव देनाय जायो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंगौ
बेखौ जोंङो उवालाव देना लानाय जायो बिनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे हासुं औवानि हासुं दाननानै। बेहासुंखौ साफा खालामनानै बे हासुवाव जों बै देना लानाय ना, आरो थास' बिसंखौ मोननैखौ आराम देनानै। बै हासुंवाव जोङो सोनानै मोजाङै लिरथेनाय जायो बा माथुनानै दोननाय जायो जिगाबजों माथ थुनायनि उनाव बिनि सायाव जोङो हालिर थेनाय जायो जाहाथे बियो मोजाङै गोबाव सम मोजाङैनो थायो। बेनि अनगायै जोङो बेखौ। ओ गोबां। ओ गोबां समावनो जोङो ओ गोबां मैगंजोंनो माने होदलानानै जानो हायो, नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
अनगायैबो जोङो जुखाम। जुखामखौबो जोङो ओ गोबां ओ बिदिनो दैज्लां बोथोरफोराव जानो। थाखाय जुखाम फिथाइखौ राहोनानै जोङो बिदिनो फनानै बिफांनिफ्राय फनानै गोरा गोराखौ जोङो मोनसे ओ गनावहाय दान्दाब। बायदिब खानानै जायाव ओंखाम संग्रा न ओंखाम संग्रा अरदाब सिदा सिदा जों बेखौ खागदावनानै। लाइन लाइन माबानानै दोननाय जायो नंगौना नों
अ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
अब्ला जानो लुुबैयो अब्ला बे ओम जुखाम फिथाइखौ जों जिरनानै एवना जानाय जायो नोंगौना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आं आंथ' बुंबाय, नोंथाङा आंनिफ्राय साबसिन बुंनो हागोन आं बेखौ आसा खालामो, नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होगोनखौ आं आसा खालामबाय।
औ हागोन नोंथां हागोन ओ नों नों बुंनाय बायदिनो आ नोंथाङाथ' फ्रायानो बुं खाबाय नांगौना नों थां आरो नोंथां बुंनाया नो गोबां सैथो। आरो नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों ओ बर'फोरनि गेजेराव बेबायदिनो थिनानै दोननाय जानाय मोन से हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ नंगौना नोंथां? औ औ जेनेबा ओ बर'फोराथ' जेरै नाफामखौ ओ गावनो बानायन नानै ओ उननि थाखाय थिनानै दोनो आरो ओ बेथ' ओ बानायनायावबो गोबाव सम लायो नंगौ नों थां सेवग्लिनायनि उनावसो बे खौ जायो नों गौना नोंथां औ थिख बिदिनो बेबायदिनो अमा बेदर खौबो दानिया गोरान खालामनानै आसार बा नायनानै ओ थिनानै दोनो नं गौना नोंथां? उननि समाव जानो थाखाय आ बिदिनो जोङो थाङा बुंनायबाय दिनो मुला गोरान ओ मुला गोरानखौबो जोङो ओ जिथिया मुला गो गोराननि सिजोन एबा बोथोर जायो अब्ला मुला गोरानखौ जोङो ओ हानानै सान्दुंआव फो फिसा हाग्लिनानै राननाय बायदि साइस नि नायनानै बि खौ जोङो ओ सान्दुंङआव फोरानना होनाय जायो आरो हानानै अब्ला जेब्ला बियो रां मोनगोन बे रानग्लि जोबथारग हागोन आरोना। फिसा जालांगोन अब्ला बेखौ सस होनानै उननि थाखाय थिनानै दोननाय जायो। नंगौना औ बिनो बेदरनि बेलायावबो आरो दंबावो मोस मैसो बिगुर मैसो बिगुरखौबो जोङो बिदिनो उम - औ। ओ मोसौ बिगुरखौबो जोङो बिदिनो फोराननानै आरो गोबां बेमार बाजारफोरनिफ्राय बारग'नोबो हायो जों बे मैस मुगुरखौ जाबा बेखौ बर'फोरा ओ ओंखाम संग्रा न' एबा बा न'मा न'आवबो आ आलायनानै दोननो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथांनांगौ नों सैथोखौनो बुंदों।
आरो बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङानो फ्राय बुंखाबाय जेनेबा जोगोनार जोगोनार जोगोनारखौ बेखौबो जोङो गोरान फोराननानै जायो नंगौना नोंथां औ औ बिदिनो खुमब्रा बायदिफोरखौबोथ' जोङो ओ फोराननानैनो दोननो हायो आरो उननि समाव जेब्ला जानो गोसो जायो अब्ला जायो आरो बेनि अनगायै ना गोरान नाथाय खौबो जोङो फोराननानै दोननो हायो आरो फोरानना दोननानै ओ उननिस'मफोराव माब्लाबाफोर गोसो जायोबानान नांगौ जायोब्लानो मोनजानो। हायो बेखौ। सुबिदायनानैनो जोङो। ओ बर'फोराज थिनानै दोननाय जानाय हुदाया दङ नंगौना नोंथां।
ओं ओं नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दायो ओ जेनेबा ओ उम बे ओ थिनानै दोननाय मैगंनि आरो बेदरनि बेलायावनो जोङो। ओ गोबां ओ मोननो हायो नंगौला नोंथां।
आरो बे मैगं बेदरनि अनगा बो‌ नोंथां जोंङो फिथाइ सामथय फोर खौबो थिनानै
औ फिथाइ सामथायाइखौबो थिनानै दोनना जानो हायो औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै थाइजौ आसार थाइजौ फिथाइखौ जोङो थाइजौ सिजेनाव आसार खालामनानै गोबाव सम थिना दोननानै जा नो हायो। जेरै जलफि फिथाइ, नारें फिथाइ बेफोरखौबो जों गोबाव सम थिना जानो हायो नोंगौना नोंथां? बेफोरखौबो जोङो खालामना दोननानै इयुनावबोसो जों सानो हायो। गोबां फिथाइ जों खामब्रेंगा, खान्थाल, नारें, जलफि, थाइजौ आरो गोबां फिथाइखौबो जोङो थिना दोननाय जायो। जेरै बैग्रि बेफोरखौबो जोङो थिना औ थि ना जानो थाखाय जोङो बेफोरखौ आसार मुङै थिस ओ खा खालामनानै दोननाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोरो जोंनि बर' समाजाव नुफ्लेबाय थानाय जा सफ्लेबाय थानाय मोनसे दोरोङारि जानाय।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां ओ औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे ओ जोंनि सावरायनाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै औ गोजोननाय थाबाय औ थेंक इउ नोंथां।